औ
औ दायो जोङो आं नोंनाव फन हरनाय जाहोना जाबाय जोङो मोनसे बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुनि सायाव रायलायनोसै नामा
औ नोंथां जागोन नोंथां
ओ आं नोंथांनाव सोंग्रोनो सानदों बर'नि दामनाय देनाय ओ दामनाय देनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिगोन नामा
मिथियो नोंथां दा बिदिब्ला आं औ नोंथां दा बिदिब्ला ओ दामनाय बर' हारिनि जे दामजु ओ बेफोरखौ आं एसे बिजिरना होनोसै नोंथांनो जोंहा ओ बर' हारिनि जे हारिमु बिथिङाव माखासे ओ दामग्रा देग्रा दङ जेरै जोंहा गिबियावनो मोनो ओ खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना थरखा ओ लाइग्रिद हारमुनियाम बेफोरखौनो जों बेफोरनो जोंनि ओ हारिमुनि माखासे दामजुफोर आरो दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला खाम बानायनो थाखाय जोंहा ओ मोनसे दंफांनि गोनांथि जायो जेराव जों ओ गाम्बारिनि बानायो बेजों लोगोसे ओ सेथना बिफांजों बानायो आरो गुबुन गुबुन दंफां ओ जेरै बिनि मोदोमा गुरै बेजों जों बानायनाय जायो आरो दा बेखौ बानाय नो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ गोलाव एसे उम बार' मिटार सुद्द' मिटारसो एबा एसे गोलाव बिदि हासनानै लानानै जोंहा बेखौ बिगुर जिरनानै आरो गेजेराव थुफ्लंनाय जायो बेखौ थुफ्लुंनो थाखाय जोंहा नांगौ खन्था नांगौ लोगोसे बायथाल आरो हाथुरा बेफोरबायदि अस्थ्रखौ नांगौ आरो दा जोंहा बेखौ दानखांनायनि उनाव मोजाङै मेसिनाव उननाय जायो जेराव बेयो स्लिम स्लिम जानांगौनि थाखाय बिनिफ्राय जोङो बेखौ दुरुं एबा दुरुंखौ होना बेखौ मोनसे जिब जुनारनि बिगुरखौनो जोंनो बेहाय लागायनानै होनाय जायो आरो आ आ बिनिफ्राय जोङो बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै दोनो बिनिफ्राय जोङो माखासे गाबबो होनाय जायो। जों गेजेराव बिनिफ्राय जों बेखौ दामो आरो दा जोंहा बे थांबाय मोनसे बेनिफ्राय दङ सिफुं सिफुंखौ बानायनो थाखाय जोंहा औवा नांगौ ओ जोङो औवा बागानाव थांनानै बे औवाखौ एसे गोलाव नायनानै गानथि गोलाव गोलाव थानायखौ नायनानै गुदुं थानाय बेखौ न'आव लाबोनानै जोङो बेखौ लहा गुदुंजों रड गुदुंजों थुफ्लंनानै लानाय जायो। बेखौ जोङो ओ गुदुं दोंबा थुफ्लुंनाय जायो जेरै जोंहा बर'आव बुङो सिफुंनि गुदुङा गरंबा
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनिफ्राय जोंहा बार ग'नो थाखाय बेहाय माखासे खिथुआव थुफ्लुंनानै होनाय जायो आरो
औ
बेनिफ्राय सिफुुङा महर लायो बेबायदिनो बेनिफ्राय दङ जोंहा ओ सेरजा सेरजाखौबो जों दंफांनिफ्राय मोननाय जायो। जेरै जों बै सिजौ बिफांनिफ्राय मोजांसिन जायो होननाय खोनादों नोंथां सिजौ बिफांखौ न'आव बाथौआव गायनानै लानाय जायो बेयो जेब्ला गिदिर जायो अब्ला बेयो माब्लाबा समाव बारजों गुलाङो ओ बैफोर गुनायखौनो जोङो दानस'नानै माखासे जखा लानानै बेखौ गेजेराव दानख'नानै दुरुं खानानै बेखौ सेरजा बानायनाय जायो आरो
औ
दा बेबायदि जाबाय बेजों लोगोसे बेखौ जोंहा रं होनाय जायो
औ
दा सेरजा बानायनाया बेनो जोंहा बिनि अनगायै दङ जथा जेराव। ओ जथाखौ बानायो ओ लहाजों। बेहाय दुरुंबो नांगौ बेबायदि आरो। आरो जोंहा लाइग्रि दं लाइग्रिखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो। जेराव जों बेखौ ओ। मोनसे हाथाइ बायदि। ओ बेखौ दाननानै दानख'नाय जायो आरो। बेबायदि जाहैबाय। दा जोंहा बेफोरनो जोंनि ओ बर' हारिनि। मोनसे दामजुआरि ओ दामजुब। फोर आरो। दा जोंहा बेफोरखौनो लानानै ओ गोबां। ओ मेल मिथिं एबा हाबा खेराइ। नङाब्ला ओ माखासे रंजानाय बाजानायफ्राव जोङो। बेखौनो ओ ज' ज'। दामनानै जोङो रंजानो हायो आरो रंजायो। जेराव जों मेल मिथिफोराव थाङोब्ला। माखासे आलासि फैनायखौ ओ बरायनो थाखाय जोंहा। ओ मान बावनो थाखाय। ओ बेफोरबायदि दामजु दामनानै। लोगोसे ओ। आइजोफोरखौ मोसाहोनानै जोङो। इफोरबायदि बरायनाय जायो आरो दा बे। थांबाय दा नोंथांनो आं। जे गोसोआव फैदो नोंथांनि सिगाङाव आं बेखौ फोरमायबाय। दा नोंथाङाबो बिनि फारसे माखासे। ओ बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा।
औ आं एसे फोरमायना होनो।
औ नोंथां बिदिब्ला फोरमायदो।
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बर'नि। ओ गु गाहाय। दामजुफोरानो बिसोरनो नोंगौ खाम ओ सिफुं जथा सेरजा। आरो गंगोना आरो जाबख्रिं। ओ आं ओ नोंथांनि सिगाङाव। ओ। गंगोनानि बागै इसे खिथानोसै।
आरो थरखा थरखा दंना।
औ नोंथां दङ।
गंगोनाखौ खिन्थाग्रोनोसै गंगोनाखौबो जोंहा औवानिफ्राय बानायनाय जायो। ओ बेखौ ओ बानायनो थाखाय जोंहा। ओ फिसा दाबानि गोनांथि जायो। गोबा आरो गोबौ दाबानि गोनांथि जायो ओ आरो औवाख। खौ बानायनाय जायो औवाखौ जोङो ओ। गंगोना बानायनो थाखाय। ओ गोबौ जाबायनांगोन आरो जोंनो। ओ गंगोनाखौ गेजेराव। ओ ओरैबोस ओरैबो जिंजों ओरैबो जिंजों ओ। हाब्लंनानै गेजेराव फिसा। माने लिरलां लिरलां गोमग्रा बिदि दोननाय बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो गंगोनाखौ बांद्राय गोलाव बानायनाय जाया सात आत बा दस इन्सि बिनि गेजेराव बेजों समान गोलाव बानायनाय जायो आरो बेखौ औवानिफ्रायनो बानायो बेनि जायो नोंथां आरो थरखाखौ मिथिनानै थाङा थरखाखौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौ एसे गोजौ बानायनाय जायो बिखौ गोसोबायदि बानायनो हायो थिन फुट सारि फुट बिनि गेजेराव बानायनो हायो आरो बेखौबो बिदिनो गेजेराव हाफ्लंनानै बानायनाय जायो आं आखाइ हाबजानाय बायदि हाफ्लंनानै आरो गुदिखौ दोननानै बिजौथिंजायखौ दानफ्लंनानै बानायनाय जायो जाहाथे फबजानाय जथा बायदि फबजानाय बायदि खबजानाय जायो आरो बा बेखौ बानायनाय जायो बिदि बेफोरखौ नंगौ नोंथां जोंनि बर'नि रंजालि बैसागु फोरबो मोसानाय मागो दमासिफोराव मोसानाय बा माबेबा मिथिं मेल मिथिंफोराव मोसानाय जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय दा बेफोरबायदि बर'नि दामग्रा आजुफोरखौ दामनानै रंजानाय मोनो सानाय जायो नोंथां
नोंथां आरोबाव नोंथाङा बर'नि माबाफोर दामग्रा फोर गोसोआव फैबावदों नामा
फैनाया फैदों नोंथां जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरै जोङो गामियाव सेंग्रा सिख्लाजों जोङो जुलि होयोब्ला जोङो दल बेम बेफोरबायदिजों जोङो दामनानै बरायनाय जायो जेराव दल बेम आरो जाबस्रिं माबा बेफोरजोंनो जोङो गोदोनि समाव आरो दानि जुगावथ' बांसिनानो खमायलांबाय बेफोरो गोदोनि जुगाव बांसिनानो बेबायदि दामनानै हाबा हुखाफ्राव हाबायाव बाहागो लायोमोन आरो
औ
जेराव जोङो माखासे बर'निनो सल'फोर बैफोर सल'खौनो जोङो ख'नै ख'नै ओ बेफ्राय दल आरो बेम बेफोरखौ दामनानै रंजाखाङोमोन आरो बेबायदिमोन दा जोंनि गेजेराव बैफोरो ओ लासै लासै गोमालांनो हमगासिनो दानि जुगाव जोङो आ सोलायै सोलायै आ खाम नङाब्ला खाम सिफुं ज'था सेरजा आ बे खौ लानानै जों हाबायावबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनसै आरो दा मोजांनि बाथ्रा जों हाबायावबो दामनो हानाय जेरै जों माखासे आ मेथाइफोर बेखौनो लानानै जोङो हाबाफोरावबो बैफोर आ खाम, सिफुं, ज'था, सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो हाबायावबो ओ दामनानै मोसानाय जायो आरो दा बेनोसै जोंखा जोंनाथ' टाइमा जाबायों दोनथ'सै नामा नोंथां? दे दे नोंथां औ